खोना द बुंलाय मानि थाखाय फन हरदोंमोन?
आं मोनसे बाथ्रा सोंनो होननानैसो फन खालामहरनाय जादों।
देलाय बुंलाय
बे बाथ्रायानो जाबाय जे इन्दि जिखौ गोबां मुं बेखौ माबोरै बानायो माबोरै बानायनाय जायो बेनि बेसेना बेसेबां बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
इन्दि सि इन्दि सिखौ ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायो। माने एम्फौनिफ्राय जि फिथोब ओंखारो बे फि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बानायनाय जायो।
बेखौ
अ ओम ओम एम्फौ एम्फौ लाथा ओ एम्फौ लाथाखौ गिबियावनो माने एम्फौ लाथाया सिखिरिनिफ्राय जाजेनो सिखिरिया जेब्ला एम्फौ लाथायनि सिखिरिया ओ बिदै दैयो बे बिदैखौ दोनथुमनाय जायो। माने एम्फौ लाथा जाग्रा ओ रोखोमसे सिख्रि थायो बे सिखिरिया जेब्ला बिदै दैयो बे बिदैखौ दोननानै ओ सप्ता से नङाबा दस दिन हेलौ
हेलौ
हेलौ खानायाखै? हेलौ खोनादोंना?
बुंदो बुंदो बुंलांबाय थादो
ओ एम्फौ ओ एमफ ओ जेब्ला सिख्रिनि बिदैनिफ्राय एम्फौ फिसा ओंखारो बे एम्फौखौ जोङो इन्दि बिलाइ नङाबा ओ था सोमलिनि बिलाइ आरो गाम्बारि बिफांनि बिलाइखौबो होनो हायो बे बिलाइखौ जेब्ला एम्फौआ गोरलै समाव गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो बिदिनो एम्फौआ जेसांनो देरलांबाय थायो एसांनो बिलाइखौबो गोरा गोराखो होलांबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय बे एम्फौआ माने ओम नैजि नैजिनिफ्राय थामजि साननि गेजेराव ओ बिमा जायो आरो ओ बिमा माने देरजोबो। ओ इयो एम्फौआ ओ जेब्ला बिमा जानाय सम जायो देर देरजोबो होनबाना माने ओ गाव जानाय आदार आरो हासुदैफोरखौ खिगारजुबो हासुगार जोबो अब्लानिया बेखौ गोमोन मोननाय होननानै बुंनाय जायो होमबानिया बेखौ जोङो एक्सट्रा हमनानै ओ थालिर बिफांनि गोरान बिलाइयाव नङाब्ला जायखिजाया जियावनो ओ दोनो ओमफ्राय हरसेनि गेजेरावनो बे एम्फौआ ओ फिथोब थोबनानै थायो फिथोब थोबखांनायनि उनाव बे थालिर बिलाइ गोराननिफ्राय नङाबाबो ओ जियाव दोनदोंब्ला जिनिफ्राय बोखाफिननानै ओ बेखौ ओ साननै सानथामसोनि उनाव जिरो आरो जिर जिरोब्लाथाय ओ सिङाव थानाय एम्फौखौ दिहुननाय जायो जिरनानै होमबाना एम्फौआ आलादा आरो फिथोबा आलादा जाबाय होमबानिया बे फिथोबखौ दैयाव ओ सोमनानै दोनो इन्दि खुन्दुं बानायनो थाखाय ओ दैयाव सोमनानै दोननानै माने बेखौ ओ सप्तासेसो दैयाव सोमनानै दोननानै ओ रुगारो रुनानै बे फिथोबनिफ्रायनो ओ खुन्दुं खुन्दुंनि महर होनानै बेखौ थावख्रि जों खुन्दुं ओ सि दानो हानाय खुन्दुंसिम लुनानै दिहुनो अब्लानिया जेब्ला बियो खुन्दुं जाजोबो होमबानिया जि दानो हानाय जासिगोन आरो बेनिफ्राय ओ खुन्दुं ओ खुन्दु जेब्ला जि दानो दानो हानाय जायो होमबानिया बिखौ ओ जिब जिखौ दानो थाखाय जिबायदि हिसान सोङो इदि सोंनानै इन्दि सि दानो हायो आर' बिदिनो इन्दि सिया जोबोद बेसेन गोसा जायो ओ खमैबो सेरसेयाव जिबाजौ जायो होननानै आं खोनादों औ जिबाजौ नङा बा रोजा सेरसेयाव बिदि होनना ओमफ्राय नोंथाङा आरोबो बुं
थ' गोबां इन्दि दं इन्दि एम्फौआ बे एम्फौआ बेसेबां रोखोमनि दं नों मिथिगौ नामा?
रोखोम होननानै बुङोब्लाथ' मोनसेबाव इन्दि एम्फौ बायसानो मोनसे एम्फौ दं जायनिफ्राय खुन्दुं बानायो बेखौ रेसम एम्फौ बुङो बेखौ माने फिसिनायनि खान्थिया एसेमान बेलेग जिबायदि फिथोब थोबहोनानै एम्फौ लाथानिफ्राय खुन्दुं बानायो बिबायदियानो एसे आलादासिन जायो बिनिया बेखौ माने बिनि जानायनि बिलाइया बेलेग जायो मोनसे गुबुन रोखोमनि बिलाइखो जायो बियो ओमफ्राय इखौ माने दंफाङावनो दोननाय जायो जों जेरै एम्फौ लाथाखौ न'आव फिसियो न' सिङाव बिदि फिसिनाय जाया बेखौ दंफाङावनो दोननानै दंफाङावनो जेब्ला फिथोब थोबो बिखौ ओ बिखौ माने एम्फौ लाथा बायसा एम्फौ लाथाखौ जेरै जों जायो आदार हिसाबै मानसिफोरा जायो। बिदि जानाय जाया रेसम एम्फौखौ बे रेसम एम्फौखौ माने जेब्ला फिथोब जायोना बे फिथोबखौ ओ डायरेक्ट दै गुदुङाव होनानै एम्फौखौ बुथारखानाय जायो आर'। आंनि मिथिनायाव ओमफ्राय जिबायदि एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायदोंमोन बेबायदिनो रेसम एम्फौनि फिथोबनिफ्रायबो खुन्दुंखौ ओ एखे रोखोमैनो ओ लुनानै दिहुनन्नाय जायो। हेलौ
फिसिनाया मोनब्रै रोखोमनि दं। बेयो फार्स्टआवनो गंगार थायसुंनि
उम।
मोनसे आरो मोनसे ट्रेसार ट्रेसार होननाय मोनसे थायो। ओमफ्राय एरि एरियाथ' जोंनि बर' फोरा फिसियो। मुगा मुगा गाबनि आरो मुगा एम्फौ बेयो दंफां सायाव फिसिनाय जायो बेखौ।
अ।
बेफोरनि गासैबो फिसिनाय आदबफोरा गुबुन गुबुन गोजा माने मालबि खौ बे ट्रेस्रारस ट्रेसारनिया माने बेखौ दंफां सायाव फि आरो बर'माथाव बर'फोरा बर'फोर फिसिनाय एम्फौआ बेखौ जों गोबां बेलेग बेलेग बिलाइबो होनानै न' सिङावबो न' सिङाव फिसिनाय जायो मुगानि आरो दंफां साया दंफां गायनानै बेखौ दंफांखौ फेदेरनानै बे दंफाङाव माने एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो एम्फौआबो ओ जेब्ला फिथोब थोबनो जायो अब्ला बे एम्फौआ गाहायाव फै
ओं नोंथाङा बुंनाय बायदि गासैबो एम्फौखौथ' रोङा थेवबो जोंनि एम्फौ लाथाखौ फिसिनो रोंगौ।
एम्फौलाथाखो नोंथाङा जायोना जाया?
जायो मानो जाया जानो एम्फौ लाथायाथ' जों बर'फोरनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे ओ जाग्रा आदार आंबो जायो बेखौ।
बे एम्फौआव जों मा भिटामिन मोननो हायो?
भिटामिनखौथ' आं मिथिला नाथाय एम्फौआव जोबोद प्रटिन थायो होननानै आं मिथिगौ। नोंथांआ थिब्ला खोन्थानाय। खोनायाखै मोजांयै। हेलौ।
ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखाम जायाखै। दासो संगासिनो।
बेयाव बे एम्फौआव गोबां भिटामिन मोननो हायो जेरै बे इरि एम्फौआव
अ।
बेयाव भिटामिन ए बि भिटामिन बि वान भिटामिन बि टु भिटामिन बि थ्रि भिटामिन बि टु ए भिटामिन इ प्रटिन प्रटिन आथ' थाखायो आरो हेल्दि फेटस बेयाव मेजेमबो थायो। आइरनबो मोननो हायो जों आय आरो केलसियामबो मोननो हायो। बेयो मोनसे माने। गामिनिनो मोनसे सर्स होननानै साननो हायो आरो।
ओं। होनबा एम्फौ लाथा औ एम्फौआ जोंनि देहानि थाखाय मोजां।
ओ बिनि। फिथोबाव बांसिन मोनो आरो प्रटिनखौ प्रटिना माने बायजोआव ओंखारजोबो हाइलि हाइ कुवालिटिनि प्रटिन मोनो माने बे एम्फौआवबो। दे होमबा दोनथनोसै।